हेल' हेल'नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
नोंथांखौ माने कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने नोंथाङा मा मा जायगायावहाय दावबायनो मोनदों एबा दावबायखांबाय बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ जागोन नोंथां औ बुङो बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो बांद्राय गोजान जायगायाव बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो दा बांद्राय गोजान जायगायावबो बेरायनो थाङाखै औ बेबायदिनो एसे खाथि खालाहायनो जेरैहाय जों शिलं गुवाहाटी सुकि हाज जो दारागाव मैना फुख्रि बेफोरबायदिनो गोबां गोबां पार्कफोराव जों बेरायबाय आरो नों थां औ औ बेबायदिनो जोंहा शिलं बुङो शिलंआवथ' जों गोबां सुबुंफोरानो बेरायनो थाङो औ बे हाय जोङो दै बाज्रुम बेनि समायना रमायना हाजो बे गुसु गुसु बारहावाफोरखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नोंथां औ गुवाहाटी गुवाहा- टी बुंब्लाथ' आरो जों गुवाहाटीयाव गोबां बायदि बायदि पार्कफोर
औ दङ औ
गोबां गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोर नुनो मोननाय जायो औ बेबायदिनो जों गोबां समायना रमायना जायगाफोरखौ जों नुना नै गोसोफोरखौ जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा गोबां जेरैहाय गुवाहाटीयाव जोंहा गोबां मन्दिरफोरबो दं बेवहायबो जोङो माने खुलुमनानै जोङो खुलुमनानै बोर बिनानै जोङो जों गोबां गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो औ जेरैहाय जोंहा सुखि हाजो सु खि हाजो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेहाय माने दैमा दैसा दंफां लाइफां बेनि मिथिंगायारि नुथायफोरखौ नुनानै जों गोसोफोर खौ जोबोद गोजोननाय मोनो औ बेबायदिनो जोंहा सु किफोरावबो जों गोबां गुबुन गुबुन जायगानि गोबां गुबुन गुबुन जायगानि माने सुबुंफोर दावबायनो फैनायखौ जों नुनो मोनो औ बेबायदिनो